औ मा खामदों नोंथाङा दायो
औ दायो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ दा ओ नोंथांजों आं मोनसे टपिक लानानै लायरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना
औ रायलाय जागोन नोंथां
औ दा टपिकआ जाहैबाय जेनेबा जोंहा आबहावानि सोमोन्दै सावरायनोसै आरोना जेनेबा आङो एसे फोरमायनानै होलांनोसै जेनेबा आबहानि सोमोन्दै जेनेबा बेफोरखौ जोङो माबायदि संरैखाथि खालामनांगौ बेफोरनि बागै जेनेबा जोङो दा आबहावा होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि सोरगिदिं थानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौनो लानानै जोङो आब आबाहावा बुङो नङा होमबा जेरै जोंहा बार हा बिदिनो दै बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोर गासैबो लानानै जोंहा आबहावा जायो आरोना दा जोङो बे खौहाय जोङो जोङो दा बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो माबोरै संरैखाथि खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला माने जोङो दा बिफां लाइफां गोबां गायनांगौ जायो आरो जिहेथु जोङो दा माने गोबां बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ जों नुनो मोनसै दा जो बिफां लाइफां बिफां जोबस्राङोब्ला जोंहा माने हां लानायावबो जोंहा गोबां खहा जानानै फैयो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां आरो बिफां लाइफां जिब जिब जुनार आरो मानसि दुमसि आरो बिफां लाइफांजों जोंहा जोबोद खाथि सोमोन्दो दङ आरो दा जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो माने अक्सिजेनखौ जोङो मोननो हाया दा जोङो औ दा जोङो कार्बनडाय ओ कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ हगारो दा बिफां लाइफाङा सोब सोबनानै लायो बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ आरो बिसोरो जोंनो अक्सिजेन गेसखौ जोंनो होयो आरो जोङो दा माखासे बारहावायाव जेनेबा गेब्रेंनाय जेनेबा बारावहाय गेब्रेंनाय माखासे ओ गेसफोरखौहाय माने बिसोरो बिफां लाइफांफोरा सोबनानै लायो आरो जोंनो गोग्गो माने बारखौहाय जोंनो हगारनानै होयो आरो दा बैफोर बेबायदिनि जाउनावहाय जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां गायनांगौ जानानै फैयो मानो होनोब्ला जोंहा बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंहा अखा बांखा हानायफ्राबो जानानै फैयो आरो आरो जों बिफां लाइफांनि दारैनो जोंहा हाया बायदि जोङो मोननो हायो आरो आरो जों दा माने बिफां लाइफांफोरखौहाय दानफायनानैहाय माने जोंहा सुबुं अनजिमा बानायनायनि जाउनावहाय जोङो बेफोरखौ दानफायनानैहाय जोङो बेफोराहाय गिदिर गिदिर न'फोर लुनानै जोङो थानायफोरखौ खौबो जों नुनो मोनबाय आरो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां माने इन्डास्ट्रिफोर बानायफोरावबो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा नाथाय जोङो बेफोर दानफायनायनि उनावहाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय गायगारनो बावो आरोना जिथु जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला जोंहा दसथासो जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ दा औ दा जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायबो जोङो गोबां माने माखासे मुवा बेसाद फोर जेनेबा बिदिनो गोबां मोननो हायो आरो मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोङो दंफां सिङाव थानानैहाय जोङो माखासे मिथिंगानि बारफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो गोबां माने दा न' बानायनाय लुनायफोरावहाय जोङो खोरखि दरजा बेफोरबायदि बानायनायखौबो जोङो मोननो हायो
औ
दा आरो जोंङो हा जेनेबा जोंङो दा हाखौ फैनोसै जेनेबा दा हायावहाय जोंङो गोबां गेब्रेंनायफोरखौहाय जोंङो नुनो मोनसै आरो दायो मानो होनोबा जोंहा दा आबाद मावनायफोरावहाय जोंहा गोबां रासायनारि मुलिखौ जोंङो बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो बिदिनो हाग्रा थैनाय आरो बिदिनो रासायनारि हासार बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदि हासार बाहायनायनि जाहोनावहाय माने जोंहा दा हाफ्रा गोबां गेब्रेनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरबायदि आरो जोंहा बिदिनो हाफोरावहाय जोंङो माने माखासे दाखोर दालाफोरखौ गारनाय जायो बिदिनो प्लास्टिक बिदिनो सेवै बुस्थुफोरखौ जोंङो गारनायनि जाहोनाव जोंहा हाफोरा गेब्रेङो आरो दा जोंङो आरो जोंहा बारफोरावहायबो गोबां गेब्रेंनायफोरखौहाय जों नुनो मोनबाय दा जोंङो बारा माबोरै गेब्लेङो गेंब्रेङो होननानै बुंङोब्ला जोंहा दा गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दै आरो गिदिर गिदिर कलकारखानाफोरनिफ्राय जोंङो गनाय उखुन्दैफोराहाय माने बेफोरावहाय बाराव गोरोबफाननानैहाय माने जोंनो बिस गोनां मोनसे ओ बारहावा जानानै ओ गोरोबफानानै थायो आरो दा जोंङो बे बेफोर हांफोरखौ लायोबानो माने बार' हगा जोंङो मोनोबानो माने जोंहा सिङांवहाय माने देहा सोलेर सिङावहाय जोंहा माने बेमार जानानै बेमार जानो हमनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो
औ
आरो बेफोरबायदिनो जोंहा खाथि खाला दाखोर दाला गारनानै दोननाय बैफोरनिफ्राय जोंङो फैनाय बारहावाफोराबो माने जोंखौहाय जोंनि देहाखौहाय नाग आरो दा बिदिनो दैखौ होननानै बुङोब्ला जोंङो दा दैफोरखौहाय जोंङो आजिखालि गोबां गेब्रें होनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंङो माबा मोनसे टाउन सहरफोराव थांङोब्ला जोंहा माने फिसा नालाफोर थायोब्ला माने बेफोराव दैफोर थायोब्ला जोंहा बेफोर गोबां दाखोर दालाफोर गारनानैहाय माने बेफोरखौहाय जायगाफोरखौहाय गाज्रि खालामो दा बैफोर दैफोरखौहाय जोंहा लेेथ्रा खालामो आरो बेफोरबायदिनि जाहोनाव माने जोंहा गोबां गाज्रि माने गेसफोरा ओंखारो आरो बैफोर गाज्रि गेस फोरानो माने जोंनि हां लानायावहाय गोबां हेंना हेंथा होयो आरो दा बेैफोरबायदि बिदिनि ओ बारफोरखौ जोंङो मोनोब्ला जेनेबा जोंङो हारसिं जोंङो ओ सिं फारसे देहा सिं फारसे जोंङो बोलाङोब्ला बैफोरो माने जोंखौहाय माखासे बेमारफोर जेरै हां सरथेनाय बा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ माखासे दिसेनथ्रिफोर खिनाय बायदिसिना बेफोरबायदि बेरामफोरा जोंखौहाय ओ नाख्रेबनो बोलो मोनो आरो दा नोंथांङाबो ओ बेफोरनि सायावहाय जेनेबा आबाहावानि सायावहाय माबोरै स संरैखाथि खालामनांगौ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांङा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंङो आबाहावाखौ ओ मोजांङै लाखिनोब्ला गु ओ बिदिनो जोंङो जोंङो दंफां लाइफांफोरखौ बांद्राय हाफायनो नांङा आरो लोगोसे जोंङो ओ बिदिनो बांद्राय प्लास्टिकफोरखौ जोंङो बिदिनो हाफोराव गारबाबो जोंङो बुथुमनानै सावनांगौ आरो ना जाहाथे हाफोरनि माबाया मोजां जानानै थायो।
औ
ओ दा बांसिनानो नुनो मोनो जे नोंथाङानो सिगाङाव बुंलांखाबाय ओ बिफां लाइफांफोरखौ खौ बिदिनो हाफायनानै कम्पानिफोर गायस'नो आरो बिदिफोरबायदिनो बायदिसिना ओ दारिमिन कम्पानि बानायनानै दोनो दा बेफोरनि थाखाय माने माखासे हाफोराबो गोबां लांदां जाननो हमबाय आरो जोंनि बुहुमाव बिदुंङाबो बांलांनो हमबाय आरो ना
औ औ
दा बेफोरनि थाखाय ओ माखासे जिब जुनारफोराबो जोंनि ओ जायगायाव माने थानोनो जायगा मोनै जालांबाय दा बांसिन बिनो मानसिफोरानो आवग्रिनानै लानाय जाबाय दा ओ बिनि थाखाय माने बिनि जाउनाव माने बांसिन जिब जुनारफोरा थानो जायगा मोनैनि जाउनाव मानसिफोरखौबो एसे ओ दिडिस्टाब खालामग्रा जानो हमबाय दा बे बेफोरनि थाखायनो माने मिथिंगायारि आबहावाखौ माने जोङो बांद्राय नाख्रेबनो नाङा आरो ना जोङो नोंथाङानो सिगाङावनो जे बुंलांबाय जों फांसे दंफां गायोब्ला जोङो दसथासो दंफां गायफिननांगौ नाथाय जोङो बांसिन बांसिनानो नुनो मोनो दंफांखौ बांसिनानो हाफायो नाथाय जोङो गायनायाव गैया आरोना बांसिन गायैखौ जोङो नुनो मोनो।
औ
बिदिनो सम लायै सम माब्लाबा समावल' गायनायखौ जोंङो नुनो मोनो नाथाय बांसिनानो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो बांसिनानो माने जोङो हाफायनायखौ नुनो मोनो आरोना बिदिनो हाजोफोरनि ओ हाजोफोरनि दंफांफोरखौबो जोङो हाफायनानै हाफोरखौबो जोङो जि सिपिजों इदिनो लामा बानायनो थाखाय ओ बिदिनो जावो खुरो बेफोरनि थाखाय माने मा जाखो
जों
हाजोफोराबो मान गुरै जांनो हम अखाफोर हायो दैज्लां समावथ' अखा बोथोर अखा हायोब्ला माने हाफोरा गुरुं जानानै माने गिसिखायो आरो बेफोरनि जाउनाव माने जोंनि माखासे आबहावाफ्राबो गुबुंले जालांनो हमबाय आरो सुबुं माहारिफ्राबो बिराद गिनांगौ गोनां जाबाय खहा जाबाय बिदिनो औ आरो आथिखालावथ' बांसिनानो इलेक्ट्रिक जुग जाबाय जे बयनावबो गारि मथर दङ जोङो सानसेयावनो गोबां गोबां रोखोमनि गारि मथरखौ खारनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दा बेफोरनि उखुन्दैजोंबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमजोबबाय दा बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि हां लानायफोराबो एसे जे नोंथाङा सिगां सिगाङावनो बुंलांखांबाय जे जोङो आबहावा गुबुनै जायोबा जोङो हां लानो हायै जायो बिदिनो हार्ट एटेकफोर जानानै जोंनि जिउआ खहा जानो गोनां जायो आरो। दा बेफोरनि थाखायनो माने जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ बियो गोनांथार आरोना नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावदो नामा?
औ जागोन नोंथां
औ
जेनेबा जोङो दा ओ बिफां लाइफांखौहाय ओ गोबां ओ जेनेबा जोङो गायैनि जाउनावहाय माखासे बिदुंनि दुंथाइ दुंनायाबो जोंना बांबो गासिनो आरोना? बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै गोबां गिदिर गिदिर न' लुनायनि जाहोनावहाय जेनेबा जोंङो दा ओ गोदोनि बायदि जेनेबा जोङो थुरिनि न' लुला दायो माने जोंहा बिदिनो थिंनि न' बा जोङो आर सि सिफोर न' लुनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनसै।
औ
दा बिफां लाइफाङा खम जानायनि जाहोनावहाय दा बिथाङा डाइरेक्ट बेवहाय नांनायनि जाहोनावहाय बिसोरो माने दुंथाया माने गोबां बांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बिनि थाखायनो जोंहा दा दुंथाया सिगांनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन माने दुंबोगासिनो दं। दा बेफोर। बिनि जाउनाव जोंहा माखासे जिब जुनारफ्रा थावरिनो हाया जायो। आरो बेफोरावनो माने थैनो गोनां जायो। आरो दा जोंहा दैफोरखौहाय जोङो संखरैखाथि खालामनांगौब्ला जोङो बैफोर ओ गारनाय दाखोर दालाफोरखौहाय जोङो माने ओ जोङो मोनसे जायगायावनो जोङो जमायै गारनांगोन। आरो जों बेखौहाय माने सावनानै जोङो साफा खालामनांगोन आरो। जों जों जुदि बेखौहाय जोङो मोनसे जायगायावनो जोङो जुदि दैमा दैसाफ्राव जोङो प्लास्टिक आरि बिदिनो नाङि बेसादफोरखौ जोङो गारसोमबाय थायोब्ला माने बै दैया माने गाज्रि जायो आरो दा जोंहा माने दैखौहाय जोङो गिदिर गिदिर कल कारखानाफोरनिफ्राय माने गनाय बैसोर माने नाङै जेनेबा ओ। मुवा बेसादफोरखौ जोङो दैमा गिदिर गिदिर फारसे माने। हगारहरो आरो नाथाय बैफोरनि जाहोनाव मा ओ माने जोंहा माखासे दैयाव थानाय जेनेबा जिबिफोर जेहथु ना बिदिनो खासेव बिदिनो मा माखासे ओ जिबिफोराहाय माने बेफोरनि जाउनावनो माने गोबां ओ खस्थ'स थगायनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरबो बेमार आजार जानानैहाय माने थैलांनायखौहाय जोङो नु नुनो मोनो आरो दा नोथां जोंनि रायलायनाय समावबो थ जोबनानै फैबाय नङा होमबा जानानै फैबाय दा जोङो जिखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दोनथ'सै औ औ।